हो
औ हेल'।
औ खोनादों ना नोंथा?
औ-औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनियाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ दासान्दि आङो फ्रियैनो दंथ'यो सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला जोंना आयदाया जोंना बर'नि ओंख्रि संनाय खावनायनि सायाव जागोन आरो ना।
औ-औ
औ थ' जोंना गोबां ओंख्रि दङ बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रि होनबाथ'- गोबां दङ जेनेबा सबायाइजों दाउ अनलाजों दाउ अनलाजों- मेवाइ ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां दं आरोना जायनि ओ जेनेबा संनायखौ जोङो सावरायगोन आरो दिनै। नोंथाङा मा मा ओंख्रि सफो संफेरखो ओरैनो।
ओ आंथ' बिदिनो। आं दालिफोरखौ संफैबाय नोंथां दालि। ओंख्रिखौनो बांसिन सङो आरोना बेनिफ्राय।
अ।
बिदि ब्रयलारफोरजों आलु बेफोरखौ संफेरबाय।
औ नोंथाङा ब्रयलार आलुखौ माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ ब्रयलार आलुखौथ' आङो। गिबियावनो आङो आलुफोरखौ हानानै लाग्रोयो। बेनिफ्राय आङो बयलारखौ सुनानै लायो। सुना लानानै आं गिबियावनो ब्रयलारखौ एवफ्रामग्रोनाय जायो। थाव होनानै बिदिनो एसे। अरखौ ल' फ्लेमाव होनानै बिदिनो लासै लासै एवफ्रामनानै जेब्ला जेब्लनि। एसे बेदरा। गोमो गोमो जाहांगोन अब्ला बेवहाय आङो बायदिसिना मस्ला मस्लिखौ होयो। बेनिफ्राय दसे उनाव आङो आलुखौ होनाय जायो‌। आलुखौ होनानै बिदिनो खोबना दोननाय जायो आरो ना खोबना। दोननानै बिदिनो बेयाव गासैखौ होखाजोबो आङो। संख्रि फानलौ। बेनिफ्राय बिदिनो सामब्राम गुफुर देनाय। बेनिफ्राय पियास देनाय। जाब्रां देनाय बिनिफ्राय बायदिसिना कश्मिरि मस्ला होयो बिदिनो। बायदिसिना मस्ला दङ बेफोरखौ आं होना लायो। बिदिनिफ्राय आङो खोब दाबना दोननानै जेब्लनिख्रुइ मोजाङै। मोदोमगोन बा मोजाङै आलुफोरा एसे रुइदबनाय बायदि जागोन अब्ला आङो बेवहाय। दै होनाय जायो आरो ना दै होनानै बिदिनो।
अ औ।
लास्टाव संख्रिखौ साखिनानै दुनन्दिया आरि होननानै खाङो आरो ना। बिदिनो ओंख्रिखौ संनानै जायो आङो।
औ।
बिनिफ्राय। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नोंथाङा मा ओंख्रिखौ। जानानै गोथाव मोनो बांसिन।
आङोथ' ओरैनो जानानै मोजां मोनोबा मोनो होनोबा गाससिखौबो जानानै मोजां मोनो। बेनि गेजेरावनो बेनि गेजेरावनो जेनेबा। नारजिजों अमाखौ आङो एसे साबसिन मोननाय आरोना।
औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोर फोरमायना होनो हागोन नामा जिहेतु माबायदिहाय संनाय जायो नारजिजों अमाजों?
औ हागोन नोंथां जेनेबा गिबियावनो जोंनो नारजि जों अमा संनो लानायाव जेनेबा जेनेबा। नारजिखौबो नागिरखागोन ओमफ्राय बिनि उनाव एसे मेजेम गोनांबा मोजां आर ना अमा बेदरावहाय। बेखौ। फारसेखै फारसे अवदाबखै बेबायदिनो नारजिजों नार्जिखौ। ओ खारै होनानै जोङो रुगुनानै लानाय जायो। ज' फारसेखै आरो बेबायदिनो अमा बेदरखौ मोजाङै जेनेबा गावो गावनि मेजेम ओंखारजासे‌ बेखौ एवनानै मस्ला मस्लि होनानै बेखौहाय मोजाङै एवग्रा लानानै जेला बे फारसेखाय रुनानै राननाय नारजिया‌ जायोब्ला जेनेबा बेखौनो नायनानै एसे गेब्लेनाय बायदि जायोब्ला बेखौ खनसे सागं होनानै बेखौ बेयाव लुदेरना होनाय जायो आरो जेनेबा अमा एवबाय थानायावहाय ओमफ्राय बेबायदिनो दसे सम गोदौ होनोनानै जेनेबा नांगौ जायोब्ला दैफोरखौ एसे होनानै बेबायदिनो संख्रि बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै मस्लाफोरखौ होनानै बेबायदिनो गोबाव सम गोदौ होयोब्ला साबसिन जायो आरोना? बेफोरबायदिनो सिमपोलै जोंना सिम्पोल बर'फोरनि ओंख्रियाथ' एसे सिमपोल सिम्पोलस जाखायो बेफोरबायदिनो सिपो दा बे नारजि अमाया जोंना जााजायो आरोना?
औ औ औ नोंथाङाथ' मोजाङै औ औ नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो फोरमायना होबाय जिहेथु नारजि ओंख्रिफोरखौ माबायदिहाय जों जेबो मस्ला मस्लि बांद्राय होआलाबसिनो गोथाव समा जानो हायो दा जिहेथु जोंहा संनाय खावनायनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव जों माबायदिहाय जौगानांगौ दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोङो जों संनो खावनो रोंगौ जों माबायदिहाय बेखौ फैसा आरजिनो हागौ जों मावोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा संनाय खावनायनि गेजेरजों माबायदिहाय फैसा आरजिनो हायो आरो माबायदिहाय कर्स लानो हायो दिनैनि समाव बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै ओ सरासनस्रा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंथ' बांद्राय बेबायदिनि सोमोन्दै बांद्राय बुंनोबो रोङा बे जेखिनि आङो बुं बुंनो सान्दों जेनेबा एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ जेनेबा आङो जा रोङो बेखौबो आं बुंनो नाजागोन आरो बेबायदिनो जोंनि संनाय खावनाय खावनायनि बेलायावहाय बुङोब्ला बेबायदिनो मोजां संनाय खावनाय रोङोब्ला बिदि धाबा खुलिनो हायो। रेस्टुरेन्टस खुलिनो हायो बिदिनोेल हटेलफ्रावहाय संनो हायो आरो ना? बिदिनो हटेल मेनेजमेन्टफोर लायोब्लाथ' आरो साबसिन जाबावो बेफोरनि बागै। आरो बिदिनो बबावबा मोनसे जोंनि टुरिस्फोर फैयोब्ला जेनेबा बेवहाय जायगा जेनेबा दावबायनो फैयोब्ला बेबायदि जायगा बेफोराव फ्राव धाबा होनानै होनानै जानो हायोबा जेनेबा मोजां आरोना बेफोरबायदि जोंनि संनाय खावनाया जेनेबा जोंनियाव रोंगौथि थायोब्लाथाय गोबां जोंहा फैसा एबा दां आरजिनो हायो आरो ना जेनेबा दावबायारिफोरा फैनानै बेवहाय जायगाफोरखौ दावबायफैनो जेनबा नायनो फैयोब्ला बेवहाय जोंनाव जेनेबा गोबां जों बेयावनो खामायनो हायो आरो बेफोरो जेनेबा सुबुंफोरा जोङो बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां दङ बेबायदि बिदिनो हटेल मेनेजमेन्ट लानानैबो बिदिनो गोबां फैसा एबा रां आरजिनो हायो गोबां गोजान गोजान बेबायदिनो जायगाफ्रावबो जोङो मावहैनो हायो आरोना बेबायदिनो
औ औ
जोंनावथ' सिगां समाव बिदिनो दाबो जोङो नुनो मोनो खायसे खायसे आइजोफोरखौ जोङो एबा लाइमोनफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो गोबां सिनेमा हाथथाय बाजारफ्रावबो जोंना बे दा फानिफुरि बे फाननाय जेनेबा बिदिनो संनाय खावनाय जेनेबा गग'नि पकरि बेफोर चिकेन पक'रा बेफोरखौ जोङो संनानै एा सावनानै फाननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आयजो एबा बेफोरबायदि हौवासाफोरफोराबो बिदिनो दखान खुलिनानै बिदिनो बायदिसिना गुबुननि बेफोरबायदि बानायनानै जोङो फाननानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरनो जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय माखासे बेसादफोर नांगौ जानायफोराव जोंनियावहाय रांखान्थि बिथिङावहाय जेनेबा हेफाजाब होयो आरो जेनेबा गोबां जोङो बेबायदि थाबा खुलिनानैबो दखान खुलिनानैबो जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो माबा मोनसे मेल मिटिं जायोब्ला बेफोरावबो जोङो लाजिया फांजाबाबो जेनेबा लाइमोनफोराबो जोङो फान जेनेबा बेबायदि पक'रि बायदिसिना बायदिसिना जामुं जानाय बेबायदि संनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो रांखान्थि जोङो आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो मोजां जोंहा बो जायो बेबायदि मेल मिथिं जायोब्ला गलाफोर होयोब्ला जेनेबा धाबाफोर खुलियोब्ला मोनसे दखानफोर खुलियोब्रा आर ना बेखिनियानो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावो नामा बे बेनि सायाव
औ नोंथाङाथ' जोबोर मोजाङैनो फोरमायना होलांखाबाय जिहेथु जोङो हटेल थधाबाफोरजों खुलिनो हायो जोङो जिहेथु जोंनि बर' आइजोफोरा संनाय खावनायाव जोबोर आ सा फाखा जेराव जोंनि मिथिंगायारि संनाय खावनाय जों जेबो मस्ला मस्लि होआलगासिनो सङो बेफोरखौ जुदि गुबुन हादोरनि बेरायनाय फैनाय मानसिफोरा जुदि मोनजायोब्ला जोबोर मोजां मोनगोन जिहेथु जों थगिरदो नाफोरखौ गोथाव संना जायो लोगोसे नारजि अमा बेफोरबायदिनो जों जोगोनार अमा दाउ ब्रयलारफोरखौबो जों सङो लकेल दाउजों जों अनला अनला खारै सङो बा अनला ओंख्रि सङो दा बेफोरखौथ' गुबुन जायगाफोराव जेनेबा इसेबां जानाय जाया दा जोंनि आइजोफोरा ओरैबायदि गोथाव संनो रोंगौ सबायजों साम' बेफोरखौ जुदि जायोबा गुबुन ओ बे बेरायनो फैनाय एबा गुबुन मानसिफोरा गोबां जानो लुुबैयो बेफोरखौ। बेनिखायनो जों हटेलफोर होनांगौ आरो जों हटेल मेनेजमेन्टनि जों हायोब्ला दिनैनि समाव जोङो माबाखौ लानो नांगौ जोंनि जा कर्च लानो नांगौ बेफोरखौ जों जुदि जों लायोब्ला जों गेदेर गेदेर हटेलफोराव थांनानै जों संनो हागोन जोङो केसिन' बायदिसिना जों गेदेर गेदेर गेदेर हटेलफोर दङ जोंहा गेदेर गेदेर टाउनफ्राव जोंहा जाहाजफ्राव बायदिसिना जोंहा बिदिनो हटेल गेदेर गेदेरफ्राव जों संनो खावनो थाखाय जोङो जोंखौ सायख'नानै लान थांदों बेवहाय जों जुदि बेफोर कर्सफोरखौ लायोब्ला लोगोसेनो जों जोंनि जा लाइमोन गथ'फोर बेफोरखौ जों फोरोंनानै होनो हागोन। जुदि जोङो कर्सफोरखौ जुदि लायोब्ला जों हटेल मेनेजमेन्टफोरनिखौ जों संनाय खावनायनि जुदि जोङो मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो। अब्ला जों सो बिसोरनो होनो हागोन जिहेथु जों दिनै संनाय खावनायनि गेजेरजों जोङो बिदिल' नङा जे जोङो सोलोंथाइ लाथारनांगौ बा कर्च लाथरनांगौ बिदि नङा जोंसो हटेल मेने ओ जोङो जुदि बुङो थाङोब्ला जों दिनै संनाय खावनायनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना जोङो इउटुबाव भिडिअ' बानायनानै हगारोब्लाबो दिनै गोबां फैसा मोनो। दिनै रिल्स बानायनानै हगार दिनै माबायदि संदों दिनै मा ओंख्रि संदों दिनै अनला संदोंनो दिनै सबाय संदोंनो बेखौ जुदि नोङो भिडिय' खालामनानै बुंनानै होब्लानो जों फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब बेफोराव हगारबानो नोङो इउटुबनिफ्रायबो फैसा मोनगोन फेस बुकनिफ्रायबो मोनगोन इनस्तानिफ्रायबो मोनगोन। बेफोरबायदिनो जोङो गोबां एप्सफोराव अबावबा अबावबा हेगारोब्ला जोङो बिदिनो बिनिफ्राय एसे बेनिफ्राय एसे रां मोनो अब्ला जों बेजोंनो
जोंनि जा लाइफआव जोंनि लाइमोनफोरा जोंनो फैसा नांगौ जायो गरफा गरनै बेफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हागोन लोगोसेनो जों दिनै बर' लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनदों जोबोर मोजां खामानि जादों बियो जिहेथु जोङो मोनाबिलि समाव जों जेबो खामानि थायो थाया लाइमोनफोरा मोनाबिलि समाव माब्लाबा जोङो ओ बन्द' फोर जायोब्ला स्कुलफोरा कलेजफोरा बन्द' जायोब्ला जों मोनाबिलि समाव बहाबाफोर जों पानिफुरिफोरखौथ' जोङो बानायनानै जोङो फाननो हागोन बा जोङो बायदिसिना दिनै बे समाव आलु सप आलु सप बानायनो हायो बा जोङो चिकेन पकरा एवनो हायो दा बायदिसिना बेफोरखौ जोङो एवनानै फाननो हायो जोङो मम'फोरखौ जोङो बानायनानै फाननो हायो दा बेफोरबायदिनो जों गोबां रां आरजिनाय संनाय खावनायनि गेजेरजों दा नोंथांजों गोबां सावरायबाय संनाय खावनायनि गेजेर ओ जों माबायदिहाय जों जौगानो हायो ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम जिहेथु नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय संनाय खावनायनि सोमोन्दै जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै ना?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ दे।
औ दे।